हेलौ औ नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ?
औ नोंथां आङो। दायो ओरैनो जाखां लोंखां ओरैनो दसे जिरायनानै दंमोन नोंथां।
नंगौना?
नोंथाङालाय माथो खालामदों?
आंबो ओरैनो दं नोंथां बेनिखायनो नोंथांखौ गोसोखांनानै दा एसे खोथा सावरायनो होननानै फन खालामनाय जाबाय।
औ जोबोरैनो मोजां जादों नोंथां ओ नोंथाङा दि गोसोखांनानै माबा मोनसे सावरायनो गोनां मोनसे आयदाखौ लानानै आंनिसिम कल खालामदों
औ
बेनि थाखाय जोबोद मोजां जादों नोंथां।
जोबोद मोजां नोंथाङा बे समाव आंनो सम होनो थाखाय रेडि जानायनि थाखाय आं गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
उ नोंथां
बिदिब्ला जोङो आयदायाव थांदिनि नामा नोंथां
औ दे बिदिब्ला जोङो जि सावरायनो ओ नोंथाङा सानदों बे आयदाखौ लानानै नै ओ
जोबोद मोजां नोंथां जोंनि सावरायनो गोनां आयदा
औ दे औ
ओ आगरफोर बैफोर गानजानाय सिफोराव फोरनि दख'ना गाननाय जोमग्रा दा बेफोरबायदि सियाव एरजानाय आगरफोरनि मुंफोरखौ जों मिथिनो गोनां बेनिखायनो आङो नोंथांजों बे बर'फोरनि आगरफोरखौ सावरायनो लुबैदों नोंथां
औ नंगौ खोब मोजां बेयो ओ जोंनि थाखाय ओ मोनसे सावरायजाथाव आयदा होननानै आंबो सानो
नंगौ नोंथां आं नोंथांनाव ओ मिथिनो लुबैदों बर'फोरनि गानग्रा सियाव एरखांजानाय आगरफोरा मा मा मुङै मि मिथिजायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां ओ जेसेबांखि आं मोनथिबाय बा आं मिथिनानै दङ बेखिनि जि बर'फोरनि जि बा बर'फोरनि जि फास्रा बैफोराव जि आगर एरनाय बेफोरनि जि आगरफोरनि मुं आं बेखौ ओ नोंथांनि सिगाङाव आंनि मोनथिनाय खिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों
जोबोद मोजां
औ बे आगरफोरानो जाहैबाय जोंहा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बाहायबोनाय जेरै जोंहा फारौ मेगन आगर बेनिफ्राय जोंहा आगर गिदिर
नंगौ
आरो लोगोसेनो जोंहा दंबावो ओ बेखौ दावराइ आगर आरो बिदिनो जोंहा दं दिं दिंखिया आगर बेफोरबायदि आगरफोरखौ ओ बर'फोरनि जि गाननाय जोमनाय बे सिफोराव एरनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेनि अनगायैबो बो गोबां आगरफोर दंबावो जाय आगरफोरनि मुंफोरखौ आं ओ एसेबांमानि माने गोसोआव लाबोजोबनो हायाखै जानांगौ नोंथाङाबो जिखिनि मिथिनानै दं बे आगरफोरखौ जाहाथे फोरमायगोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय
ओ नंगौ नोंथां नोंथाङा बर'नि ज मोनसे मुंदांखा आलासि फरायनाय समाव बाहायग्रा आर'नाइ दा बे आर'नाइ आगराव सरि आर'नाइ जोंनि फालियाव एरजानाय आगरनि मुंखौ मिथियो नामा
औ बे ओ आर'नाइआव जि एरजानाय आगर बै आगरनि मुं आंखौथ' ओ आं मिथिनाया बेखौ मोनथियोमोन नाथाय अब्लाबो नैबे समाव आङो जिखिनि आगरफोरनि मुं बे आगरफोरनि मुंखौ ओ एसेबां मानि गोसोआव माने लाबोजोबनो हायाखै नोंथां आरो नोंथाङा जुदि बेखौ मिथियोब्ला नोंथाङाबो बेखौ फोरमायनो हागोन होननानै आं
नंगौ नंगौ नोंथां ओ आं गुबैयै ओ आर'नाइनि जोनोम जानायनि बागै एसे फोरमायनो लुबैदों
औ नोंगौ बेथ' खोब ओ मोजां बेखौ नोंथाङा फोरमायोब्ला बेखौ खोब मोजां जागोन होननानै आं सानो।
नंगौ ओ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो मिथिंगायाव थानानै संसार जाबोनाय हारि होननानै जों मोननो हायो।
औ थारैनो नंगौ।
मिथिंगायाव जा नुदों बर' आइजोफोरनि जायफोर मेगनाव मोजां आगर मोजां मोजां नुथायफोरखौ गावसिनि गोसोआव जा सानदों आरो बेनि समायनाखौ गावसिनि सियाव एरनानै लानो लुबैदों दा बेफोरनो जोंनि सियाव महर मोनदों थिग बे बेबायदिनो जोंनि आर'नाइआबो। मोनसे ओ हाजोनि हाजोनि नुथायाइ बे हाजोनि नुथायखौ बर' आइजोफोरा समायना बेनि समायनाखौ गावसिनि मोजां मोननाय जोहोलावनो एरनानै
औ
आगर आगर एरनानै ओ आर'नाइनि महरखौ होदों दा बेयाव जोङो मोन नो हायो हाजो हाजोनि मोनसे नुथाइ आरो गेजेराव थायो बुन्दुराम होननाय मोनसे आगर
औ नंगौ नोंथां
बा गुब गुबुन गुबुन आगरखौबो सोनानै दायो जे जिहेथु ओ गोबां गोबां सुबुंनि साननाय आरो ओ समायनानि ओ बिजिरनाया गुबुन गुबुन जायो बेनिखायनो। गुबुन गुबुनबो खायफाया सोयो दा नर्मेलि जोङो मोननो हायो हाजो आरो बे बुनन्दुरामनि आगरखौ गेजेराव दानायखौ मोननो हायो नाथाय आथिखालाव बे मोनसे दुखुनांथाव जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरबायदि दानाय हाबा खौ ओ एसे उन जानानै थानायखौ नुनो मोनदों। गुबुन हारियासो बे गुबुन हारियासो बेफोरखौ ओ दानानै जोंनि गोनां जानाय मुवाफोरखौ बाजाराव फिन जोंसो बायफिन नो गोनां जादों जोंसो बानायनानै फाननांगौमोन दा बे जायगायाव जोंसो गुबुन दानायखौ बायनानै बाहायनो गोनां जादों बे दुखु दुखुनि बाथ्रा
नोंथाङा जि औ जिखौ फोरमायदों बियो थारैनो नंगौ ओ जि आर'नाइनि जि जोनोम आरो लोगोसेनो बे आर'नाइाव मा आगर बेयो थानाय जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायबाय आरो बिनि थाखाय जानांगौ ओ एसेबां मानि बुजियाखैमोनब्लाबो एसेबाबो नोंथांनिफ्राय बेखौ फोर फोरमायना होनायनि थाखाय बेखौ बुजिनानै मोननाय जाबाय बिनि ओ थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननायखौ सिबाय
आङो आरो आंनि ओ मिथिनायाव बर'फोरनि आगरफोरा दंबावो आं नोंथांनो जा हायो नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों। नोंथाङा दहाय आवगायाव जायफोर आगरफोरखौ मुख'लांबाय दा बेनि अनगायैबो जों माखासे आगरफोरखौ मोननो हायो दा बेफोर आगरफोरा जाहैबाय थाइगिर बिबार मुफुर आफा बेखौबो जों मोननो हायो आरो ओ जेखाइ आगर दावराइ मोख्रेब आरो मोनबावो जोङो बेनिफ्राय मोननो हाबावो आरो अननानै निमाहा होदो नोंथाङा आं गोसोआव फैजोबासै गोबां मिथियोमोन दा बे समाव आं नोंथांनो ओ
औ नंगौ नोंथां औ नोंगौ जों आगर होननानै बुङोब्लाथ' गोबां आगर दं नङा होमब्ला बर'फोरनि गेजेराव जेराव जाय आगर बे खौ जोङो खायसे खायसे ओ हमना ला दहाय जिखिनि फोरमायबाय बे थारैनो जों आगरफोरखौ ओ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो खान्थाल बिबार नङा होमबा खान्थाल बिबारनि बो जोंहा आगर थायो होननानै बुङो बेबायदिनो गोबां जोंनि गेजेराव माने आगरफोरा दं आरो बैफोर आगरफोरखौ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों आरो बेखौ जों मिथिनानै मोनो थारैनो गोदो गोदायनि जि आइजोफोर नङा होमब्ला बे आइजोफोराबो जोंहा गोबां रोंगौथि गोनां आरो बिसोरो दानाय लुनाय बायदि खामानि हाबा हुखाफोरावबो गोबां आखा फाखामोन नाथाय आथिखालनि जि ओ आइजो माहारि बिसोरजों रुजुनानै नायोब्ला गोदोनि जों माने ओ फारागा जोंहा गोबां नुनो मोनो
गोबां नंगौ सम जों लोगोसे बेफोरो सोलायबो
औ नंगौ समजों लोगोसे गासैबो माने सोलायबोदों लोगोसेनो गोदो गोबां माने आइजोफोरानो गोबां रोंगौथि दं आरो बे रोंगौथिनि गेजेरजोंनो बिसोरो गावसोरनि जि नांगौ बा आगरफोरखौ एरखां एखांनो हायोमोन एरखांनायनि गेजेरजों गावसोरदि सासे ओ रोंखा राखा बा जि गियान बेखौ ओ फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि दिनाव नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनदिया नङा होमबा नोंथां
जोब थारैनो नोंगौ दा जोङो बेनि गुदियाव खेबसे आं बुंनो लुबैगोबावबाय बै समनि जायफोर आइजोफोर फोर आखा फाखामोन बिसोरो उन्दै समावनो जेब्ला ओ ब्रै बा द' स्नि बोसोर बैसो जायो अब्ला बै समावनो बिसोर बिसोरो सुदाम
दानाय
सुदाम दानायखौ बिसोरो सोलोङोमोन दा बेनिफ्रायनो बिसोरनि सोलों जेननाया जागायोमोन बेनिफ्रायनो बिसिनि ओ सि दानायनि गियान आरो गुमुरा फारि फारि
औ नं नंगौ थारैनो बेबो बाथ्राया ओ गोदो जेब्लानाखि जोंनाथ' बर' जि न'खरफोराव माने हिसान नङा होमबा हिसानसालि थाखोमोन आरो बै हिसानफोराव जोंहा जि दानाय बेफोरखौ गोबां आइजोफोरानो माने बेखौ